औ।
औ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों खोनादों नोंथां।
अ नोंथांङा दायो फ्रि दंङ'ब्ला दान्दिसे रायलायनो हागोनना?
हागोन नोंथां हागोन फ्रियानो दंथ'यो दा
उम बिदिब्ला जोंङो बर'फोरनि दोरोंङारि ओ जानाय-लोंनायनि सोमोन्दैनो द दान्दिसे रायलायनि नामा
औ जायो रायलाय जायो नोंथां।
उम जोंङा बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' जोङो ओ गोदोनिफ्रायनो जोंहा ओ थांना थानो थाखाय ओ जोंनि दोरोङारि थाबाय जोङो ओ जानाय लोंनाय ओ हुदा खालामबोबाय थानायखौनो बुजियो नङा होनबा नोंथां?
नोंगौ नोंगौ नोंथां।
औ जेरावनोखि जोङो ओह बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय होनोब्ला जोङो अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि ओ सबाय ओंख्रि बिदिनो नाफाम ओ बायदि बायदिफोरखौनो बुजियो नङा होमबा?
नोंगौ नोंगौ।
औ बेफोर ओ जानाय-लोंनायावहाय जोंङो ओ जोंनि ओ बर' हारिया मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै थांनानै थाग्रा मोनसे हारि बे हिसाबै जोंङो जोंनि जानाय लोंनायफ्राबो जोङो ओ मिथिंगानिफायनो जोङो बुथुमनानै लायो जेरैबायदि जोङो अनला ओंख्रिखौ जोंङो गिबियावहाय ओ माइरंखौ जोङो ओ सोमनानै जोंङो उवाल बा दिंखियाव जोङो देना लानानै जोङो बेखौ अन गुन्दै बानायग्रोनानै लायो नंङा होमबा
नंगौ नंगौ।
ओ बेनि उनाव जोङो बेखौहाय ओ होनानै जोङो ओ सङो ओ बे अनला ओंख्रियावहाय जोङो गोबां गुबुन गुबुन ओ- बेदर बा नाफोर जोङो गोथाव जानायनि थाखाय होदेरो जेरैबायदि जोङो दाउ न'नि दाउ बिदिनो एम्फौ लाथाफोरबो जों होयो बिदिनो नाफोरखौबो जों होनानै जायो हांसो जों गासै ओ बेदरफोरखौनो जोङो अनलायाव जोङो होनाय नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जोङो सबाय सबाय ओंख्रियावबो जोङो बे बे जोङो ओंख्रिखौबो जों खारैजोंनो जायो बेयाव जोङो ना बेदर ओ बायदि मुवाफोरखौ जोङो होथैनानै जायो नङा होमबा नोंथां ओ- बेबायदिनो जोङो नारजि नारजियाथ' जोंनि बर' हारिनि थाखाय खोब मोनसे मोजां जाग्रा दोरोङारि जाग्रा होननानै जों बुंनो हायो जायखौ जोङो जोंनि ओ- दोरोङारि माखासे नेमखान्थिफोरावबो जों बाहायो जेरैबायदि जोङो मानसि थैनायावहायबो जोङो नारजिखौ जोङो अरगारनाय जायो नङा होमबा?
नोंगौ नोंगौ
अ बेबायदिनो जोङो बे नारजिखौबोहाय जोङो खारैजोंबो सङो होमबा जोङो खारै होलाजोंबो जोङो ओ- मा होनो बेखौ खफ' खालामनानैबो जोङो जानाय नुनो मोनो जायगा लानानै जायगा बेबायदिनो जोंहा बर'फ्रा माखासेहाय जोङो थिनानै दोननाय जाग्रा जोङो दोननाय दङ थिनानै जाग्रा बेफोरबायदि ओ- जाग्राफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हा- हागोन नामा
औ- जागोन नोंथां बिदिब्ला आं नोंथांनो एसे बर'फ्रा गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो मानो होनोबा मैगंखौ जोंहा माखासे मैगंफोरखौ गोबाव सम दोननानै जाजाग्रा हिसाबै थिनानै दोननानै जानो थाखाय बानायनानै जाबोनाय माखासे मैगंफोरखौ आं नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायनानै होनोसै होमबा
औ
बिदिब्ला होमबा जोंहाथ' बर'फोरनि गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो थिनानै जाबोग्रा ओंख्रि ओंख्रि होनोब्ला जोंहा माखासे ओंख्रिफोरखौ मोनथिनो हायो जेरै जों नाफाम
औ
बेनि अनगायैबो जों मेवाइ आरो बिदिनो मुला
औ
बेनि अनगायैबो जों जोगोनारखौ एसे थिनानै दोननाय जानायखौ नुनो मोनो थेवब्लाबो बेयो इसेबां गोबाव थांद्राया आरेना। औ- नारजि बिदिनो जों फोरनि बागै सावरायनो हायो जेरै जों
औ
ओ मेवाइनि बेलायाव सावरायनो थाङोब्ला जोंहा बेखौ गोथाङैबो जाजाग्रा ओंख्रि। महरै मोनसे जानाय जायो बेखौ, बेखौ जों जेरै अनला दालि बेफोरजों होेदेरनानै जानो हायो।
औ।
बेनि अनगायैबो जोंहा बेखौ गोबाव सम थिनानै जानो थाखाय जोंहा माखासे बर' हखरनायाव गोदोनिफ्राय माने गोबाव थिनानै जानो थाखाय बानायनानै दोननाय माखासे दोनग्रा हुदा दंमोन माने बरफोरनियाव जेरै जों बेखौ मेवाइ गोखै बानायनानै दोननाय जायो गोबाव सम थिनानै जाजानायनि थाखाय बेखौ जोंहा मेवा गोखै बानायनो थाखाय जोंहा गिबियाव मा खालामनांगौ होनोब्ला जोंहा बेखौ गिबियाव औवानि जि खिलिनाय बे मेवाइ बेखौ लाबोनानै जोंहा न'आव बेखौ बिगुर जेननानै बेखौ हाफ्लेनांगौ जायो।
अ नंगौ।
बेनि अनगायैबो जोंहा बेखौ मोननै मोनथाम खिसिमावबो बानायनो हायो, मानो होनोब्ला जोंहा बे खौ गिदिर गिदिर हानानै बानायोब्लालायनो जोंहा बारा गोखै जाया होननानै बर'फोरनियाव फोथायनाय दङ।
औ।
बिदिनो आरो फिसा फिसा हाफ्लेनानै दानफ्लेनानै बानायनानै बेखौ बयामाव सोयोब्लालायनो जोंहा बियो बिदै बांसिन गयो आरो बांसिन गोखै जायो होननाय खौ आं नुनो मोनो आरोना, सुबुंफोरनिफ्राय खोनानो मोनो। बिदिनो जोंहा बे मेवाइखौ गोखै बानायनानै गोबाव सम थिनानै जायो जेरै जोंहा बेखौ दाननानै लाबोना दानफ्लेनानै बबेबा औवा हासुं बा
बबेबा मोजां बयामफ्राव सोनानै जोंहा बेखौ बार हाबनो हायिबायदि खाथेना दोननानै जोंहा बेखौ गोबाव सम बिदिनो से दान, नै दान, बा थाम दान बिदिनो बोसोरफा गाहाम दोननानै जानो हायो।
औ।
बिदिनो बिदि दोननानै जायोब्ला जोंहा बे मेवाइया गोखै जानानै बिदिनो लगाय मोन्देर जेरै बेदरफ्राव होनानै जाजायो, ओरैनोबो एवनानै जाजायो जाजानाया। थेवब्लाबो बेदरफ्राव होयोब्ला जोंहा बांसिन गोथाव मोनजानायखौ नुयो आरोना।
औ।
बेनि अनगायैबो जोंहा थिनानै जानाय होनोब्ला जोंहा जेरै बुंनो हायो मुला गुनद्रुग। मुलायावबो जोंहा गोथाङै जाजानाय ओंख्रि महरै जानो हायो जेरै बेयो रोखोमसे बेदर बिनि बिलाइखौबो जाजायो जोंहा बिजौखौबो जायो बिनि बिजौ बिबारखौबो जानो हायो। बेफोर जाबाय जोंहा गोथाङावनो जाजानाय मैगं माखासे।
बेनि अनगायैबो जों बेखौ थिनानै दोननो दोननानै जानो थाखाय जोंहा गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो बर'फ्रा माखासे
गाव गावनि आदबजों बानायनानै दोनबोनाय बिथिङाव जों नुनो हायो जेरै जों मुलाखौ बेखौ गोबाव सम थिनानै जानो थाखाय जोंहा बेखौ मुलाखौ बेदरखौ फुनानै बेखौ फिसा फिसा हानानै जोङो सान्दुंआव फोराननाय जायो। सान्दुुंआव फोराननायनि फ्राय जोंहा जेब्ला बे रानख्रेबो रानख्रेबोब्लाथाय जोंहा बेखौ मोजांनो माबा मोनसे प्लास थिग बा बयामाव सोनानै दोननानै जोंहा बेखौ गोबाव सम थिनानै दोननानै जाजायो। बेनि अनगायैबो जों मुलानि अनगायैबो जों बर'फोरनि गेजेराव गोबां थिनानै दोननानै जाजाग्रा ओंख्रि ओंख्रिफोरखौ जों मोननो हायो जेरै जों बुंनो हायो नाफामाबोथ' जोंहा गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो बरफोरनि दोरोङारि जाग्रा ओंख्रि बा बाथोन हिसाबै जोंहा बेखौ बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो बानायनानै जाबोगासिनो दङ। जेरै जों बे नाफामखौ बोरै बानायो होननानै बुङोब्ला जों बुंनो हायो जोंहा गिबियाव दैयाव मोननाय ना फिसा फिसा एसे बेखौ जोंहा दैनिफ्राय बो खांनानै लानानै बेखौ जोंहा बिदिनो सान्दुं बा अराव एसे फोराननांगौ जायो फोराननानै जेब्ला रानो रानोब्लाथाय जोंहा बेखौ
एसे मोदोम सोसिननायनि जोंहा अराव फोराननोबा एसे बांसिन मोदोमसिनो होननाय बायदि बिदि खोनायो आरोना ओमफ्राय जेब्ला ए सम सोमसिन जायो बेखौ जोंहा देनाय जायो देनानै जेब्ला गेब्लेयो बे गेब्लेनायाव जोंहा बेयाव थास' दुदालि बिनि गांखं बा बिनिया बे बिलाइ थाग्रा बे गांखंआ बेखौ जोंहा जन्नानै होनाय जायो। बेनिफ्राय जोंहा बेखौबो देफानानै जेब्ला खायसे खायसे खारैबो होयो होननाय खोनादों आङो
औ
बिनिफ्राय बे जेब्ला गेब्लेनानै मोजां गेब्लेजोबो अब्ला जोंहा बे खौ बबेबा बयामबा बबेबा औवा हासुंफ्राव सोनानै दोननानै बेखौ गोबाव सम दोनो नै दान से दान से दोनोब्ला जोंहा बे नाजों थास'जों देनाय जोंहा जि गेब्लेनाय बियो सेवो आरोना बे सेवनायखौनो बर'फ्रा मोदोमनाय मोननानै जोंहा बेखौनो गोदो गोदायनिफ्राय गोथाव मोनजायो होननानै माखासे बिथिंफ्राव जाबोनाय जायो आरोना बिदिनो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि महरै जेरै जोंहा बियो जि आइ थेक मोननो थांबावबाय दाख्लैबावैसो बिनिफ्राय
बेखौ जोंहा गोबां रोखोमै जानो हायो जेरै बिदै बो फुदुंनानै जानो हायो बाथोन महरैबो जानो हायो बिदिनो गोबां माखासे ओंख्रिफ्रावबो होदेरनानै जानो हायो आरोना
औ नंगौ जोंहा गोदो गोदैहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा माने संसार जानायाव माने खोब माने साननो ह साननाय हरनायनि गेजेरजोंबो माने संसारखौ जालाङोमोन जेरैहाय जोङो नाफोरखौ जोङो मोनफ्रोमबो बोथोरावनो जों मोनबाय थाया नङा होनबानोथां
नंगौ नंगौ
औ बेनिखायनो जोङो नाफोरखौ जोङो मोननै टाइमावनो जोङो मोन बे समावनो जोङो बुथुमना लानानै जोङो हानायखिनिखौ जानानै जोङो जाख'नो हाया नङा हबा औ बेनिखाय ओंखायनो जोङो बेफोरखौ मा खालामोमोन माखासे फोराननानै जोङो बेफोरखौ नाफाम महरै जोङो उननि समावबो जानो हानाय बायदि जों बुथुमनानै दोननो हायोमोन थिग बेबायदिनो जोङो मुला बा मेवा गोखैनि बेलायावबो जों बुंनो हायो जों मेवा मेवाफोरखौ जोङो मोनफ्रोमबो बोथोरावनो जों मोनबाय थाया नङा होमबा औ बेनि मोननायनि अनगायैबो जों गुबुन बोथोर फोरावबो जोङो मेवाइनि ओंख्रिखौ जानो लुुबैयोब्ला जाहाथे मोनजानायनि थाखाय जों बेफोरखौ थिनानै दोनो नङा होमबा?
औ औ।
थिग बेबायदिनो मुला बेदरफोरखौबो जोङो मोनफ्रोमबो बोथोरावनो बा मोनफ्रोमबो एखे बोसोरावनो जों मोनो। बोसोरनि जायखिजाया मोनसे समावल' जों मोनो बेनिखायनो बेफोरखौ जोङो ओ हानानै फोरानना दोननानै जोङो थिनानै दोनो बेबायदिनो जोङो नारजि नार्जि ओंख्रिनि बेलायावबो जों बुंनो हायो जोङो नारजि ओ फोनानै जोङो नारजिखौ जोङो बिजौ गोरलैखौ जोङो जानायनि अनगायैबो जोङो बेखौ उननि थाखाय जोङो फोराननानै दोनो, ओ जाय जोङो ओ नारजि ओंख्रि महरै जों बाहायनो हायो। बेनि अनगायैबो जोङो बे नारजिनि फाथो जाय बिफांफोरखौ जोङो ओ दैयाव सोमनानै जोङो जोंनि नांगौ जानाय माखासे दिरुंफोरखौबो जोङो गोदोहाय ओ बे मैगंनिफ्रायनो जोङो फाथो मैगंनि ओ बिफांनिफ्रायनो जोङो दिरुंफोरखौ ओ बायनानै लायोमोन। नङा होमबा नोंथां? औ थिग बेबायदिनो माने जोंनि बर'नि ओ बर'फ्रा माने ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोरबायदि ओ उननि समावबो माने जानो हानाय बायदि जोङो माखासे मै गंफोरखौबो जोङो थिनानै लाखिबोदों बा इयुनावबो जोङो लाखिलांबाय थागोन बेखौ जोङो बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां? औ। दे बिदिब्ला जोङो ओ दोनथ'नोसै नामा?
औ नोंथां जोंहा समावबो जाना फैबाय नालाय, दे गोजोनथों नोंथां।
दे गोजोन्थों।